थां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांखौ कल हरनानि जाहोनानो जादों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा हागोन ना नोंथां सावरायनो?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव जों मा बादि आबाद मावो।
औ हागोन नोंथां ओ आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जों बर'फोरनि आबाद मावनायखौनो रायलायनोसै नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दे। बिदिनो नंगौ आबाद होनोब्ला जोंहा मोननै बेबायदिनो बोथोरावहाय आबादखौ मावनाय जायो जेरै नों थां बुंनाय बायदिनो दैज्लां आरो मेसें नङा होमबा? बेबायदिनो दैज्लां आरो मेसें बे मोननै बोथोरनि आबादा गुबुन गुबुन जायो।
नंगौ।
होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो माइ गायनायखौनो जोङो रायज्लायग्रोनोसै। दैलांनि गुबै आबाद हिसाबै बेनो नालाय दा नंगौ। जों बर'फ्राथ' बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्राखा
नंगौ नोंथां नंगौ।
साख्रि बा ख्रिफ्राव एसे जोंनि बर'फ्रा दासिमबो उनाव दं नालाय साख्रि बाख्रि मावनायाव दा बांसिन गामि ओनसोलाव थानाय फ्राय गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा आबादखौनो मावनानै गायो। आरो बिदिनो दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद आरो मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद बेखौ बर'फोर आबादारिफ्रा मावनाय जायो आरो। दा बिदिनो दैलां लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला गिबि माइयानोखा जोंनि बर'फोरनिया मानो होनब्ला बर'आ माने गुबुन बै हारिसाफोरबायदि माने रुथि नङाबा माबा माबि बिदिनो गुबुन जाग्रा जामुं जाया नालाय गिबियै बर'आ माने ओंखामखौनो जायो। आरो बर'फ्रा बे बिदिनो फुङावबो ओंखाम सानजौफुआवबो ओंखाम आरो मोनायावबो बे ओंखामखौनो जायो आरो बांसिनै औ नाथाय गुबुन हारिसाफोरखौ हारिफोरखौ जों नायोब्ला गुबुन हारिफ्रा माने गुबुन गुबुन ओं खामनि अनगायै बायदि रोखोम रुटिफोर नङा होमबा
माबा माबि बिदिनो जायो आरो बिसोरो ओंखामखौ बारा जाया दा जों बर'आ थ' ओंखामखौनो जायो नालाय बेखायनो जोंहा माइ आबादा गुबैयै नांथारगौ जोंनि थाखाय आरो हाजिरा मु- जिरा मावनानै जाग्राब्लाबो माने जोंनि बर'फोरा ओंखामखौनो बाह बांसिन माइरंफोरखौनो रेडि खालामनानै बायनानै जाखायो आरो दा बेनि थाखायनो औ माइ गायो जोंनि बर'फ्रा बांसिन दाथ' दैजलां बोथोर गोबां बेबायदिनो आ फोथार दुब्लि फोथारफ्राव बेबायदिनो माइ दा गायगासिनो दङ बयबो गायनाय फु- नायाव बयहाबो मुखुब दा बिदिनो दा मोनसे जे माइखौ गायनो थाखाय माइ आबादखौ गायनो थाखाय गिबियै जोङो खोथिया होननानै बुङो जाय खौ माइ जोलैनिफ्राय जाय रज'यो बेखौ जोङो रेडि खालामनानै लानाय जायो दा बे खौ रेडि खालामनो थाखाय माने जोंहा ओ गुबैयै माने गिबियावनो माइखौ बेबायदिनो माइ जोलैखौनो जोंनि गायग्रा हाया बेसेबां बुरजा बेखौ नायनानै औ बे खोथिया जोलैखौ खौ माने थियारि खालामनाय जायो थाम थिम खालामनाय जायो आरो बेखौ थामथि खालामनो थाखाय माने बेखौ जोंनिया ओरैबायदि खालामो जे माने बेखौ दैयाव बस्थाफोराव सोनानै बे माइ जोलैखौ दैयाव सोम सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेखौ औ हरसेबा हरनै दोननानै बोखारनानै बेखौ मोनसे गुवार एसे जायगायाव फेन लानानै माने गुवार खालामनानै दोननाय जायो आरो बेखौ एसे गुबुन गुबुन सोरबा बायदिया बिदिनो बे फाथोनि बस्थाफोरजों एसे खोबनानै दै बिसोर सारनानै होनाय जायो आरो बांसिनना माने थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोनो आरो जेन'ब बे माइआ एसे गाजा बेर बियो जेन' बा फोनाय लोगो लोगो हायाव जे जायगायाव खोथियाखौ फोगोन बेयाव थाबनो रोदा सुनाय बायदि आरो दा बिदि खालामो औ आरो बेखौ जेलानाखि फुजानाय जाबाय नैजि बा थामजि सानसेनि उनाव हर गेजेराव दा बेबायदिनो माने बे खोथियाखौ फुनानै माने जोंनि माइ गायनाय थाग थियारि खालामनानै लानाय बे जायगााव दुब्लिफोराव गायनाय जायो आरो दा बिदिनो माइ गायनायनि बेलायावबो जोङो नुयो माइखौबो माने मोननै रोखोमै गायो जेरै लेवसिया ना मा होनो मोनसे ना बिदिनो होनो बर'नि जायखौ माने ओरैनो खोथियानिफ्राय फुनानै दडाइरेक्ट माइ गायनाय आरो मोनसेया जादों खासिया जावायनायबो होनदों जोंनि बर'फ्रा माने गुबैयै खुथियानिफ्राय फुनानै बेखौ गुबुन माखासे दब्लायफोराव गायनानै दोननाय जायो आरो बियो जेब्ला मोजां गसाया गिदिर गिदिर खाबाय बेखौ फुफिननानै आरोबाव गायस्लायफिननाय जाबावो आरो खनसे बेबायदि मोननै रोखोमै गायनाय नुयो आरो जों जोंनि जायगायाव दा बिदिनो माइ गायनाय होनोब्लाथ' गुबैयै जोंनिथिं दा माइखौ बिदिनो आइजं उम माइ जायखौ बुङो गोदोनिफ्रायनो गायोना जोंनि बर'फ्रा आइजं माइसालि होननानै बुङो जायखौ बेखौ गायो आरो आरो बेजों लोगोसे रनजित बाहादुर आरो दा गोबां बायदि रोखोमनि माखासे बाजारफोराव गलाफोराव ओंखारनाय माने बे सार्टिफाइ माइ पेकेटनि जाय ओंखारदों बेखौबो लाबोनानै
गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ मानसिफोरनि न'खराव गायनायखौ नुदों आरो बे खौबो नाथाय गिबियै जोंहा न'आवनो बेबायदिनो मोजां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे माइ जोलै होनोबा बे माइ सालि रनजित आरो बिदिनो बाहादुर बेफोरनो आरो जोंनिया बांसिन जोंनि जायगायाव गायो औ बिदि खालामो आरो जोंनिथिं दा माइ गायनाय होनोब्लाथ' गुबैयै माइ गायनायखौथ' जोंनि ओनसोलाव हिनजाव माहारिफ्रानो गायनाय जायो खोथिया फुनायबाबो हिनजाव माहारि आरो बे खौ माने हौवा मानसिफ्रा खालि आलि खोनाय आलि माने सननाय आरो बिदिनो आलि दाननाय बुङो जायखौ बिदि खामानिखौ मावो आरो हालेवनाय हाखौ माइ गायनो थाखाय रेडि खालामनाय गोबां न'खरफ्रावथ' दा नांगोलफोरखौबो नुनो मोनला ना मोसौ थौजों हालौवनाय बेखायनो दानि जुगाव माने ट्रेक्टर फोरजों हालेवनाय नुदों जायहा एसे समनि गेजेरावनो गोबां बेबायदिनो हाफोरखौ माने ओ थाग थियारि खालामनानै दोननो हा- हायो आरो बिदि राहायै गायनाय जादों आरो दा दा जोंनि- थिंथ' गोबां मानसिया हाबायानो माइ गायनो माखासेया आरो माखासेया दङ आरो आरो दैलांङावथ' फाथो फोयोना बे फाथो थिलिखौ गायनो थाखायल' दा फाथोआ दानजा- थनाय जायाखै नालाय बेखायनो एसे नेनानै दं आरो बि- नोंथां दा आंथ' दैलांनि आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो खोन्थाबाय नोंथाङा आंनो मेसेंनि आबाद फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांमोननियाव मसें- नि मा मा आबादफोर मावनाय जायो जेनेबा मैगं थाइगंबाबो नोंथाङा एसे खोन्थाना होलाय आंनो
औ नोंथां दा जोंनाथ' मेसेंनि आबाद होनब्लाथ' जोङो दा मेसें जेब्ला जों जोंना अखानि बिबाङा खमायो अब्ला जोंङो मेसेंनि रानस्राव बोथोराव जों मेसेंनि आबादखौ गावनाय जाय गायनाय जायो आरो नोंथां गुसु बोथोराव जेरै जोङो मेसेंनि आबाद होनब्ला जोंना जेरै सबाइ बायदिसिना मथर नङाब्ला जोंना बायदिसिना बै थाव बनायग्रा बायदिसिना जोंना दङ जेरै टिसि बेसर बायदिसिनाखौ जों गायो आरो नोंथां। दा जोङो बेसर बेसर गायनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो बै जोंना माइ हाखांब्ला जोंना नारा थालाङोना नोंथां बे नाराखौ जोङो मोजाङै सोरबा सोरबाबा हायो नोंथां सोरबाबा अरजों सावनानै होयो ओ जाहाथे बै हांगार रा जोंना हासार जायो बेबादिनो आरो बेखौ जोङो मोजाङै टेक क्टरजों नङाब्ला जोङो हेन्द ट्रेक्टरफोरजों मोजाङै एवनानै जोङो बेयाव मोजाङै गुन्दै गुन्दै हाखौ खामनानै जोङो बै उम जोंना बेसर बेगरखौ जोङो मोजाङै लाना फायनानै जोङो बायनानैबो नङाब्ला जोङो न'आव गायखाना दोननायखौबो जोङो लाबोनानै बेयाव सारना होयो आरो नोंथां। जेब्ला जोंना सारना होयो अब्ला जोङो बै बेसर बेसरनि फुलिया जोंना रज'यो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो र'जब्ला जोंना बिबार बारो आरो नोंथां बिबार बारखांब्ला जोङो बै बै बिबार फोराव जोंना बायदिसिना जोंना सिखिरि एम्फौ बायदिसिना फायो आरो नोंथां। फैब्ला जोंना बे ओ बिबार खौ सिरिहोयो बेनि थाखायनो जोंना बेसर गायग्राफोरा बायदिसिना जोंना मुलि होनानै ओ बेयाव बानो हायैबादि खालामो आरो नोंथां जेब्ला जोंना बिबार बारनानै जोंना जिदिन नङाब्ला जिबा दिन थायो अब्ला जोंना फिथाइ थाइनायखौ जों नुयो आरो नोंथां। फिथाइ थायनानै जोंना जेब्ला रायो राब्ला जोङो बेखौ फुनांगौ जायो फुखांनानै जोङो बेबादिनो बेखौ न'आव लाब नानै जोङो नानानै बेनि बेसरनि फुलिखौ ओ बेसरनि बेगरखौ जोङो फेरेदनानै जों थाव बाननाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंना बे ओनसोलाव बायदिसिना जोंनिया रोखोमनि आबाद गायनाय जायो। जेरै आ लु आबाद नङाब्ला जोंना बायदिसिना जेरै फाललौनिबो जोङो आबाद गायनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव लाइ लाफा ओ मटर बायदिसिना गायनाय जायो आरो नोंथां। जेरै बिन बिन बायदिसिना दा जों नोंथांनो आङो आलु आबादखौ जोंनि ओनसोलथिं माबादि गायो नोंथांनो एसे फोरमायनो नागिरो नोंथां औ आलु आबाद होनब्लाथ' जोङो जोंहा मेसें बोथोराव गायनाय बेयो मोनसे आबाद। बे आबादखौ जोङो बांसिनै जोङो बालासि हायाव जोङो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बालासियाव गाय मानो गायो होनब्ला ब बलासि हायाव जोंना आलु आबादा गोबां बेदर बेदरा जायो आरो नोंथां बेदर आलुनि बेदरा बेनि उनाव जोङो बै हाखौ जोङो मोजाङै एवना लानानै बेखौ जोङो खदाल नङा अब्ला जोङो बायदिसिना जावग्रा जों बे खौ जोङो एसे हाखर रखम जोङो गोथौ लारिं जावलांनांगोन नोंथां। जाखांनानै जोङो गाजा बेरनाय बेदरखौथ' जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायबो मोनो नोंथां। नङाब्ला जोङो दखानफोरनिफ्रायबो गाजा बेरनाय आलुखौ मोनो खायफाफा आलुखौ आइ आइथिं गादा बिरदों बैथिं हानानैबो जोङो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो आलुखौ बेबायदि जोङो सिङाव दर मोनसे मोनसे होलांनानै बेनि उनाव जों हाखौ खोबना दोननांगौ। खोबना दोनखांनायनि उनाव जोङो बेयाव गुदुं गुदुं जानानै थाब ओंखारो बेनि थाखायनो जोङो नारा नङाब्ला जोङो जिगाबखौ होयो आरो नोंथां। जिगाबखौ होबोला जोंना थाब बिलाइआ ओंखारो गोजौथिं अब्ला गोजौथिं खारोब्ला जोंना बिलाया गोजौथिं बेलाया ओंखारोब्ला जोंना जेब्ला देरो अब्ला जोङो थाब थाब जोंना बेदर थांथों होननानै जोङो मुलि बायदिसिना मुलिखौ जोङो बै बिफा ङाव सारना होयो आरो नोंथां सारना होब्ला जोंना थाब बिलाया जोंना गोदोर जोंना गोलाव जानानै बेफोरबायदिनो जोङो से माहासे थाबावब्ला जै बिलाइफोरा रानलाङो आरो नोंथां। रानलांबा जोङो मिथियो सिङाव। जोंना बेदर आलु बेदरा जाबाय होननानै बै अब्लानो जोङो आलु बेदरफोरखौ बुरनानै जोङो न' फारसे लाना फैयो आरो नोंथां। न' फारसे लाना फैनानै जोङो खायफाफा रांखावरिफोरनि थाखायबो जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लाङो नङाब्ला जोङो न'आवनो जानो थाखाय फिथाइबो दोनो आरो नोंथां आरो जोंनाथ' लाइ आबाद लाइफोरखौबो जोङो न'आव बायदिसिना ओंख्रि संनानै जायो जेरै जोङो मैद्रु मैद्रुबो जोङो जायो नोंथां नङाब्ला खारै मैगंफोर जोंबो जायो नोंथां। बेनि उनाव जोंना बायदि मटरफोरखौथ' जोङो गोबां बिगा बिगाखौ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। जाहाथे बेखौ जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो। बेफोरबादिनो जोंनि बे ओनसोलजों गायनाय जानो थां औ नोंथां नंगौ गोजोनथों नोंथां। औ नोंथां गोजोनथों।